हेल'।
औ नोंथां।
औ आादोंनाा।
औ नोंथां आं दायो नोंथांनो कल खालामनायनि जाहोनानो जानो जाहैबाय नोंथां नोंथां आङो नोंथांजों बर'फोरनि माखासे जानाय लोंनाय सोंनायबा ओंख्रिनि सोमोन्दै सावरायनो सानदों नोंथां। सावरायजागोन ना नोंथां बर'फोरनि माने ओंख्रि जानाय लोंनाय बेफोरनि सोमोन्दै आरोना नोंथां।
औ।
औ। दा बेफोर बर'फोरनि ओंख्रि होनबाथ' नोंथाङा मोनथिखायोना नोंथां? जेरैहाय नारजि अनला नारजिजों अमाजों अनलाजों दाउजों बे फोरखौहाय जोङो मोनथियो आरो बिनि अनगाहै ओ नाफाम ओमफ्रायहायो सबायजों साम'जों सबाय रावजों बेफोरखौ खौहाय बांसिन माने मोनथियो आरो ना बर'फोरनि ओंख्रि होननानैहाय आरो दायो आङो नोंथांखौहाय अनला आरो दाउनि सोमोन्दै माबायदि सङो बेखौहायो एसे फोरमायना होनो खावलायबाय आरोना नोंथां नोंथां फोर फोरमायनो हागोन ना
औ हागोन दे नोंथां होमबा आं फोरमायना होनोसै आंनि मिथिनाय हबा आंबो मालाबाफोर संनानै जादों आरो ना बे जानाय बेनो आं माने खोन्थानोसै आरो
औ।
उम माने जों अनला होनोब्ला
अनला होनोबाथ' जों गोबां रोखोमनि जायो दाउफोरजोंबा औवा मेवाइफोरजोंबो माने आं बुंनो थाङोब्ला दिनै दिनैसो बे अनलाजों मेवाइजों जादों आरो ना जोबोद गोथाव मोनजादों मवा अनलानिव संनानै जादोंमोन होनो दिनै बेबायदिनो जोङो अनलाजों दाउजों सङोब्ला जोबोद गोथाव मोनजायो जोंनि अनलाखौ संनो थाखायथ' जोङो अ अन गुन्दैनिथ' गोनांखा जोङो अन गुन्दै गैयाब्ला बाव अन गुन्दै होआब्ला जोङो बे अनला ओंख्रियानो जाखाया थिग बेबायदिनो जोङो अन अन गुन्दैफोरखौ देना लानानै जोङो बै गोदौनायाव दै गोदौनायाव जोङो गारसननानै होनानै जोङो बेबायदिनो लाथा खाहोयो अन मोनहोयो बिनि उनाव जोङो बेदरफोरखौ मोजाङै बा दाउ बेदर बा जेखि जाया जों मा मा बेदर जों सङो बे बिदरखौ जोङो मोजाङै ओ गोथाव थाव म'स्ला बानलु संख्रि होनानै जों एवनानै लाग्रोनांगौ आरो माने जोङो बेदर एवनाया मोजाङै थावदोंब्लासो बै ओंख्रियाबो माने मोजाङै थावो आरो ना गोथावसिन जायो बेखायनो बेदरखौ जों मोजाङै गोथाव जानायै एवखानो नांगौ आरो ओमफाय एवनानै बै ओ अनला गोदौनायाव जोंङो गारनानै होनांगौ बा नसु थुमनानै होब्ला ओ होबानो बेयो ओमफ्राय उनाव गोदौ गोदौ होबाय थाबानो जों मोनजासिम गोदौ होनानै उनाव बेबायदिनो जानो रेडि थियारि जायो। जोंङो बि अ अनला ओंख्रियावथ' आरो जोङो खारै होनाय बेखौथ' जोङो खारैखौबोथ' होखानांगोन माने खारै होब्लासो अब्लासो जोङो बे अनला ओंख्रिया थावब्रेयो बा मोदोमफ्रु मोनसे मोदोमनाया फैयो आरो बेबायदिनो जोङो खारै होनानै ओ अनला ओ दाउखौ जोङो संनानै जायो आरो बेबायदि। उम बिनि अनगायै औ मालाबा समाव आरो गाव गोजाबो जों जायो औवा मेवाइजों बा ना फिसा गारसन नानै जायोब्लाबो गोबां गोथाव जायो ओ बे बेबायदि जानो आं बिराद मोजां मोनो आरो बिदि ओ अनला ओ अनलाजों औवा मेवाइयावहा ना फिसाफोरखौ जोङो गारस'नानै होयोब्ला जोबोद गोथाव जायो। मोदोमफ्रुनो खारैजों बे बेफोरबायदि जायो आरो जों अनलाखौ नोंथांनि औ औ औ जादों जादों नोंथां। नाथुरजोंबो जादों ओ माने बावनासो दंमोन आङो गोबां बार जादों माने जोबोद बेबायदिनो गोथाव जायो। ओ नाथुरनायाथ' आरो गोथावखा जोङो जाय मा आलदा-आलदा ओंख्रिफोरजों संबाबो जोङो गोथाव मोनजायो। बेबायदिनो जोङो ओ अनलायाव नाथुर गारसननानैबो जोङो जादों आरो संनानै जाफ्लेबाय ओमफ्राय
बेनि ओ आरो बै जे जोङो दैज्लां बोथोराव जे ना बो बाला बोथिया मोनोना बोथिया ना बै बे बोथिया नाजों खिन्थु साबसिन जायो आरो जोङो अनला ओंख्रियाव। अनला ओंख्रि सङोब्ला ओ जोङो माने ओ एवालासिनो बै नाखौ एवालासिनो गारसननानैल' होनांगौ डाइरेक्टनो जोङो मोजां ङै सुबाय बाख खर'खो एसे गारबाय मानोना खर' बे नानि खर'फोराव हा बालाफोर थायो नालाय बेनिखायनो जों खर'खौ गारनानै बा मोजाङै संख्रि बायदिसिना होनानै सुनानै बिनि बाज बिजालखौ खारहोनांगौ आरो जोङो। बेहा ओ ना बोथिया नाफोरा बिजाल थायो नालाय बिगुरथ' बिगुर गैया ओ बेनिखायनो जोङो मोजाङै बिदि संख्रिफोर बायदिसिना होनानै सुनानै उनाव ओ बि अनला ओंख्रि गोदौ ग्ल'ब-ग्ल'ब गोदौबाय थानायाव जोङो गारसननानै होनांगौ। बेबायदि गारस'नानै होबा रेदें रेदें माने बिराद मोजां जायो आरो गथा गथा बोथिया नाजों जानो थाखाय। जाफेरबायना नोंथाङा बेबायदि?
आं जानायाथ' जाफेराखै नोंथां। आङो माबाजों जाबाय आङो ओ नोंथाङा दहाय सिगाङाव बुंनाय बायदि अनलाजों दाउजों बिदि बेदरफोरजों जाबाय आरो ना। ओमफ्राय अनलाजों नाथुर बिदिखौ जाबाय आरो।
औ।
ओमफाय बिनि अनगाबो ओ बै जे जोंनि फाथो आबादनिफ्राय जों जे ना नारजि बानायो ना नोंथां बेखौहाय नारजि जे मोनसे फाथोआ माने गोखा थायोना। नारजि गोखा थायोना औ बेखौहाय ओ माने बेयावहाय ओ सिफ्लेनानैहाय बे अनला खारियाव एसे होनायखौबो नुयो नों
औ माने औ अनला अनला खारै नारजि सि ख्रेबनाय आरो ना।
औ औ अनला खारियावहाय बे नारजिखौहाय मा होनो ओ फार्म खालाम फ्राइ खालामनानै ओमफाय बेखौहाय सिख्रेबनानै होबाय आरो। ना खिन्थु बै जे गोदै आरो गोखा थायो नालाय नारजि नारजियाबो गोदैखौ हो आरो ना नोंथां बै गोखा नारजि दहाय जोंङो हो
माने उम गोखाया थावसिन जायो आरो ना।
औ गोखाया थावसिन जायो।
औ औ
उम ओमफ्रायहायो बिदिनो नानि अनगायै दाउजोंहाय जायो आरोना न'नि। दाउबा बाजारनिफ्राय बायनानै मोननाय दाउ बेफोरजों जायो आरोना नोंथां बुंनाय बायदिनो औ। ओमफ्राय बिनि अनगाबबो माने गोबां ओ बिदिनो बर' बेनि ओंख्रिखौ जायो जेरैहाय ओ मा होनो उम। बे जे सबायजों साम'जों बेफोरखौबो जोङो जायो आरोना। ओ जोंनिथिंहाय आरो सबायजों साम'खौ थ' जोङो मा होनो ओ साम'खौथ' दैयावनो मोनोना नोंथां। जोङो गावनो गाव माने खननानै जों नों माने खननानै लायनानै संनानै सायनानै सुनानै मोजाङै सुनानै जाफैयो आरोना नोंथां। बेखौ मोजाङैनो ओ सबायखौथ' जोङो गाव गावनो ओ आबाद मावखायो नालाय सबायफ्राथ' जोंनाव‌ औ मोनफ्रोमबो न'खरावनो थायो जानो थाखाय औ। बेखौहाय जोङो माने ओ सबायखौहाय ओ बै बिफांनिफ्राय फुनानै ओमफ्रायहायो बिनिफ्राय जोङो बे सबायखौहाय उम मोजाङै बेगरखौ ओ बेगरखौहाय जोङो माबानानै ओ जि नानै जिरख'नानै बेगरखौ जोङो लायो आरोना ओमफ्राय बेखौहायो औ हुग्लिनानैहाय जोङो हुख्रेब हुख्रेबनानैहाय जोङो बेखौ सबाय। ओ रुनानै सबबायनि महर ओंख्रिनि महर होयो आरोना। ओमफ्रायहायो बे सायावनो जेरै नोंथाङा दहैहाय माबा ओ अनला ओंख्रियावहाय जे खारै होनाय नि मोदोमफ्रु जाहोयो होना बुंदों बेखौनो बे खारै बे खौबो बे सबायाइनिफ्रायनो दिहुननाय जायो आरोना नों थां जेरै बै सबाय औ जेरैहाय बै सबाइनि जाब्राजोंहाय जोङो बे खारैखौहाय माने ओ सावनानै खारैखौ दिहुननाय जायो आरो ना माने। बै जे सबायनि जाबोर जोङो सावनानै बेखौहायो हाथफ्लाखौ जोङो दै दैजोंहाय एसे एसे गथा खालामनानैहाय माने जोङो बेखौ फोराननानै दोननाय जायो बिनि उनावहाय जोङो बेखौ दैजों सर' होनानै बेखौनो खारै महरै जोङो बाहायनाय जायो आरोना नोंथां ओमफ्राय बेखौ जोङो जेब्ला सबायखौ सङो दाउ दाउजों सबायजों बा सबायजों साम'जों बा नोंथाङा जेरै बुंबाय अनलाजों दाउजों बिनिफोरावहाय जोङो माने अनला मेवा बिदिफ्राव जोङो बे सबाय माबाखौ खारैखौहाय ओंख्रिफ्राव होयो आरोना नोंथां। औ बेफोरनो माने जोंनि बर'फोरनि जानायफोर आरोना गुबै जानाय बर'फोरनि दोरोङारि जानायखौ जों मोननो हायो आरो बिदिनो नोंथां औ। माने जों जेखौहाय जायो माने जों जेखौहाय बाहायो बेखौ माने जोंनो जों गावनो दिहुननानै माने बानायनानै लायो आरओ आरोना।
नंगौ थारैनो।
औ।
माने जोङो बांसिन मैगंफोरखौनो गावनो गाव माने न'आवनो दिहुननानै बा माजों जाब्ला जोङो थावगोन मा मा ओंख्रि दैया माजों माने गोरोबलायो बेखौ माने जोंनि मानसि बा बर' न'खरनि आइजोफोरा माने मिथिखागौ आरो।
औ नंगौ।
बिनो बे मिथिनायजोंनो माने बेफोर ओंख्रिफोरखौ गलायनानै सङो। बायदिसिना होनानै सङो गोथावानो जोङो जायो आरो। बेबायदिनो माखासे ओंख्रिफोरखौ संनानै
नंगौ।
औ होमबा नोंथां जों सावरायनायखौ जों बेखिनियावनो लाखिथ'नोसै
औ नोंथां दे जागोन दे नोंथां